खोनायाखै
औ खोनादों
ए औ
आ दावराव थार माथो
हा
दावराव थार माथो होनदां
दावरावाथ' इदिनो गेल लाब ला द ज
ए ओमफ्राय माथो खालामगासिनो दंबालाय नोंथाङालाय
नै दायो उन्दुनोसो नागिरहांदोंमोन
ए ए ए ए माथो ओंख्रि जाखोमोन
ओंख्रिया आलु फानथावसोमोन जोंहा नों सालाय जाबाय
औ जाबाय जोंहाबो जोंनाबो जिंखा जों नासोमोन जिंखा जोंना
औ औ औ खोनाबाय ओमफ्राय न'खराव गासिबो दंजोबो नामा
औ औ दङ माबा आं नोंनाव माबा फन स जादोंमोन
औ दे
मोजाङानो नोङो अबेनिमोनलाय
आङो आङो चिरांनिमोन
अ ओमफ्राय चिरंलाय मा माथो बेरायग्रा जायगा दं
हा
चिराङावलाय मा माथो बेरायग्रा जायगा दं होनदां
बेरायग्राया इसिबां मानि गैया गैनाया आंबो बारा बेरायजोबबाय जायाखै ओमफ्र ज से दं बेखौ मिनथियो आरो उम ए आबाद दङ हाग्रामा ब्रिज दङ हाग्रामा ब्रिज होननाय फाय फैबाय थानाय जाया मोनथिलाय लाङा एसे खम मोनथिनाय जायो आरो
उम उम
नोंहालाय अबबा अबबा बेरायनायनि माबा दं नामा दामानि?
अबावबाफोर बेरायहैनो साननाय बेरायहैनांगौ गोनां
दासान्दि बिदि जेबो गैथ'वा नोंथां।
ए‌ उम। सिगां समावलाय बहा बहा जायगायाव बेरायहैखांखो?
सिगांबो आं बाराखौनो बेरायनाय जाया।
ए
दावराव थारना उन्दैफ्रा?
ओं एसे दावराव जोंहा नै।
माथो खालामबाय थादों बिलाय दावराव खामलायनो ना गेलेदों हारसिंनो?
गेलेलाबायगासिनो ओन्दैफोर थाबाथाय इराद जारला।
उम उम हारसिङै गेलेदों?
हेलौ
हो
हारसिंनो गेलेगासिनो नामा औ खोनादों।
ओं ओं
हेलौ
औ खोनाया खै